खोनादोंना? औ दा जोङो नों थां ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा! नोंथाङा
सावरायजायो नोंथां सावरायजायो।
औ जेरैहाय जोङो बिबार बा फिफां लाइफांनि सायाव सावरायदो सावरायनोसै ना मा होनो?
औ नोंथाङा अब्ला नोंथाङा बे जेनाखि आयदा बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। जेरैहाय बिबार होननानै बुङोब्ला जोङो माने माने बिबारखौ माने साफ्रोमबो सुुबुङानो माने मोजां मोनो आरोखि।
औ
मोजां मोननानै माने गावबा गाव न'आवहाय साजायनानै लायो गायनानै लायो। बेबायदि आरो ना जों फांसे बिबार गायनो थाखाय जोंङो फार्स्टआवनो माने बेगरनि गोनांथि जायो। बेगरखौ जोङो जावैनानै लानानैहाय बेखौहाय फुलि खालामनाय जायो।
औ
फुलि खालामनानै जोङो बेखौहाय गायस्लायनाय जायो आरोखि ना नोंथां।
गायनानैहाय बावहाय माने ओरैनो गायनानै दोनबाथ' बोरै जानो दैथ' लुना होनांगोन ना।
औ औ
औ जाहाथे बेयो फिफाङा माने सरि बिबारा माने सोमखोर जायो आरोखि ना।
औ
बिनि थाखायनो जों माने बिबारखौहाय गायनाय जायो आरोखि।
औ
माने समायनाबो नुयो न'खरफ्राबो मोजां नुयो न'फोरखौबो। बिनि थाखाय बिबारखौ जोङो गायनांगौ आरोखि ना नोंथां।
औ
औ नोंथां आरो जेरैहाय नोङो बेल' नङा आरो बिबार बागान खालामनानै माने नोङो बेखौ सेलबो खालामनो हायो। नार्सारिबो खालामनो हायो। जेरैहाय फिथाइ सामथाइनि फिफांफोर बेखौबो लाफादेरनो हायो आरोखिना नोंथां।
औ औ
नोंथाङा बुंनायसै फंनैसो बिबार बा फिफांफोरनि सोमोन्दै
जोबोद मोजां आयदा जेनेबा बिबार होनोबा जोङो बयबो मोजां मोनखायो बिबारखौ नङा होमबा?
औ
नुनायाव समायनाल' नङा बियो मानि जोंनि जेनाखि गोसो बे गोसोखौबो माने बिबारा गोजोनग्लाय होनो हायो आरो।
औ
दा औ नंगौ नोंथां जेनेबा जों बिबार गायनो नांगौ न'आवबो
ओम
बिबार गायोबा मानि जोंनि जेनाखि न'नि सोरगिदिं थासारि बेयो माने जोबोद समायनाजों लोगोसे जोंनि जेनाखि गोसो बेखौबो गोजोन ग्लाय होयो नोंथां दा सम लानानै सम बिबारा मानि गावनि बोथोर थायो जेनेबा दैज्लां बोथोराव बारनाय बिबार मेसें बोथोराव बारनाय बिबार बेफोरबायदि थायो आरो।
औ
दा जों गोबां बेफोरबायदिनो जेनेबा न' फ्राव साजायनो थाखाय बेराफुल बिदिनो गलाब जबा दावदै फुल बेफोर बिबारफोरखौ गायनो हायो आरो।
नंगौ नोंथां।
आरो दाथ' जों नुनो मोनखायो जेनेबा गोबां नार्सारिफोर
औ औ।
आथिखालावथ' गोबां बिदिनो खाथि खाला बा बाजारफ्रावबो जोङो बोथोर लानानै बोथोर बिबारखौ गोबाङैनो नुनो मोनो आरो नोंथां जेरावनाखि नोंथाङा जेब्ला गोरलैयावनो बेफोरखौ बायनानै लाबोयोबा
औ।
नोंथांनि थाखायनो मोजां बेफोरबायदि जायो आरो बिबारफोरखौनो
औ नोंथां नोंगौ औ।
दा बुंनो गोनाङा बेसो जेनेबा बिबार फोर जोंनि गेजेरावहाय मानि गोबां बिदिनो जोथोन लायैनि थाखाय गोबां बिदिनो खहा बा बिदिनो बारि बेखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां माथो मोजां क्लियार खोनायाखै नोंथांनिखौलाय
खोनाबायना?
औ खोनाबाय।
अ नोंथाङा बुंलायदो इसे।
ओ। ओ ओमफ्राय नोंथां आो नोंथांनाव बिबार बागान दं नामा? ओरैनो
ओरै ओरैनोथ' फांफा फांनै दं नाथाय बिदि बागान गैया आरो नोंथां।
औ औ औ ओरैनो मा मा बिबार दङ नोंथांनावहाय जेनेबा
ओरैनो बिदिनो गलाब दं दावला खेंगुर बिदिनो ज'बा बिदिनो दाउस्रि आथिं फुल बेफोरनो आरो नोंथां
औ। ओरैनो नोंथांमोननि खाथियावहाय बिबारनि नार्सारिफोर दं नामा?
बिबारनि नार्सारि दं औ नोंथां जेनेबा जोंना टाउन खाथ खाथियानो जायो ना गामिया
ओम।
माने नार्सारि दं आरो नोंथां। बेवहाय गोबां रोखोमनि फुल फुलल' नङा जेनेबा फिसा फिसौ नोंथाङा फुलि लाबोनानै दंफांफोर गायनोबा जाग्रा फिथाइनि बिफां गायनोबा मान गोब बां बेवहाय
औ औ औ।
दा जोबोद मोजां आरो बेफोर बायदि नार्सारि थायोब्ला बयबो मानि बायनानै गायफैनो गोसो जायो।
औ।
फिथाइ सामथथायबो मोनजायो न'आव जेनेबा नों जोथोन लानानै फोथांनो हायोबा
औ औ।
नोंथाङा बिबारफोरखौ जोथोन लानायनि फारसे माबाफोर बुंगोन नामा मा मा खालामनांगौ ओरैनो जेनेबा जोथोन लानायाव सासे सुबुं जानानै बा न'आवनो नोंथाङा गायनो लाबोयोबा नोंथाङा माबायदि जोथोन लानो हागोन बे
औ नंगौ न थां जोङो गिबियावनो बिबारखौहाय गायनो थाखाय लाबोयोब्ला माने ओ गाय गायखांनानै दैखौ लुना होनांगोन आरोखि ना नोंथां
औ
औ मानि बेखौहाय मानि बोरमा बा मोसौफोर जागोन नङा होमबा बेनि थाखायनो बेखौ माने सेफटिनि थाखाय जोङो बेरा होनानै दोननांगोन आरोखि ना नोंथां।
औ औ
बेरा होनांगोन बेखौ नायबाय थानांगोन हाग्राफोर दुयोबा बेखौ फुनानै होनांगोन।
औ
दैखौ लुनानै होबाय थानांगोन बे आरोखि ना नोंथां नङाब्ला जोंनि बि बिबारा मानि मोजां जानाय नङा आरोखि ना समायना जानाय नङा नुनायावहाय बेनो आरोखि ना नोंथां
औ औ
ओरैनो नोंथां ओ नोंथाङा नार्सारियावहाय बेरायहैनानै ओ गोसोखौ माबोरै मोनो
गोसोखौथ जेब्ला नार्सारियाव थाङो अब्ला माने ओरैबायाददि मोनो जेन गासैबो जेनाखि नुनाय मानि बिबारफोरखौ बा फिथाइ सामथाइनि बिफांफोरखौ मानि बायनानै लाबोनो गोसो जायो आरो ओरैबायाददि मोनो जेन गोसो खौहाय जेनेबा थाजिम बा गोजोन बेफोरबायाददि मोनो आरो नोंथां
औ औ
जेलानाखि जों जेनाखि गोबांफोरबो लाबोनो हाया जेनेबा जायगानिबो गोनांथि जायो नालाय नोंथां बेफोरबायाददि
औ औ औ
दा बे बेफोर जायगानि आंखालनि थाखायबो मानि बेफोरबायाददियाव थाङोब्लाबो मानि गोबां लाबोनो हायाबाबो बिदिनो जोङो फांनै फांथाम फांब्रै बेफोरफोरखौ लाबोयो आरो नोंथाङा
आदसा आदसा आदसा मोजां नोंथां
जेनेबा जों फुंबिलि समफ्राव ओरैनो बेरायखांनायनि उनाव जों बे फोरखौ गायोबा गोसोआ ओरैबायाददि गोजोन्नाय मोनोना नोंथां
औ औ
जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जेनेबा आरो जेब्लानाखि नों बे फांसे बा फांनै गोबां फुलफोर गाया मानो नोंथाङा जेब्ला बिनि फिथाइखौ मोनगोन बा बिनि जेखि रिजाल बेखौ मोनगोन जेब्ला नों बिनि बिबार बारनायखौ नुगोन ना नोंथां। अब्ला नोंथांनि गोसोआ ओरैबायाददि मोनगोन जेन आं माबा मोनसे से हाबा मावनानै जाफुंसारनाय बादि बेफोरबायाददि नोंथाङा फिलिंस खालामगोन आरो नोंनि गोसोआवहाय दा जों बिबारावफोखौ गायनांगौ जेनेबा जोंनि समायना बेखौ बांहोयो नखरफोराव माने गो गोबां बिदिनो सोरनावबा सोरनावबा नोंथाङा नुदों जानांगौ जेनेबा गासैबो बिदिनो साखाथि फाखाथि माने बिबारजों बुं
औ नोंथां नंगौ
औ दा जोंनि गेजेराव गामि ओनसोलफ्रावबो माने जाहांबाय आरो आथिखालाव गोबां बिबार बायग्रा गावनि जेनाखि थाग्रा बेफोरखौ मानि फोसाबनायजों लोगोसे जेनेबा बिबारफोर गायनाया माने जोंनि गेजेराव गोबां दंसै आरो दा
ओ ओ
गामि ओनसोलावथ' गोबां जायगा थायो जेनेबा बुंनो थाङोबा बिदिनो लामाफ्राव गय बिफां सारि सारि थायोबा बिनि सेराव बेरा फुल होनाय। आरो बेजों लोगोसे बिदिनो स्राय स्राय बिदिनो गोबां फुलफोर गोमो गोथां गोजा बिदिनो गोबां फुल नुनो मोनसै आरो।
औ।
औ दा नोंथाङा गामि ओनसोलाव जेनेबा थायो ना सहर ओनसोलाव थायो?
ओ नोंथां आंथ' गामियावनो थायो नोगोरावहाय थानाय जाया।
अ दा गामि ओनसोलाव नोंथाङा माबायदि खालामजानो लुुबैयो जेनेबा बिबारफोर गायफैयोबा माबादि जेनेबा?
औ नोंथां दा बेनो मानि गामि ओनसोलाव माने ओ गामिखौ समायना नुनायनि थाखाय जों माने साफ्रोमबो सुबुङानो माने बिबार गायनांगोन आरोखि ना? नोंथां।
औ।
जेरैहाय लामा सेरावहाय गायनांगोन। मेगनाव नांथाव नांथाव बिबार। खोनाबाय नोंथां?
औ नोंथां।
जेनेबा लामाजों सोरबा सासे सुबुङा फैयोब्ला माने न'खर न'खर बिबार बार नुयोबा माने गोसोआ माने गावनि गोसोखौनो माने गोजोनग्लायनायजों लोगोसे माने मा खालामगोन मा मागोन बेबायदि मोनो आरोखि ना नोंथां।
औ।
मानि सेल्फिबो लालाय लांबावगोनसै आरोखि ना नोंथां बेयो।
औ औ।
बिदिनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावहाय माने बयबो बिबारखौ गायनांगौ। गामिजों लोगोसे ओनसोलाबो माने समायना जानो हमो मिथिंगायाबो माने मोजां माने जायो आरोखि ना नोंथां।
नोंगौ नोंथां नों।
औ। दा नोंथांनि बायदिब्ला औ नोंथां।
दा बुंनो थाङोब्ला जों बिबारफोरा जाहैबाय जोंनि गोसोख समायना खालामा बेखौ जोङो इसोरखौ गोथार महरै बावनायावबो जों बिबारखौ बाहाय नङा औ दा बेनो आरो नोंथां। दा जेनेबा बिबारफोरनिरसे नोंथां जों बिदिनो जा खिनि मिथिलायगौ बेखौ सावरायनानै गोसोआव गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय।
ओम ओम।
लोगोसे माखासे बिबारफोरनि मुंफोरखौबो नों नोंथां आरो आं जेनेबा सानैबो बिदिनो फोरमायलायनानै जेनेबा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां।
दा अब्ला जोङो बेखिनि समावनो लाखिदिनि नामा नोंथां जोंना फैयै फैयै समाबो जाफैबाय माथो हनै।
औ नोंथां जागोन जागोन समाबो सफैबाय। दे बिदिब्ला नोंथां लाखिथ'नोसै।
दे।
औ दे दे दे दे।